हेल औ माबोरै दं नोंथाङा दासान्दि?
इसोरनि अननायाव मोजाङैनो
औ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां। औ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों बैसागु जोंनि बर'नि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनाव दत
औ हागोन थारैनो हागोन।
बिदिब्ला जोंनिया बैसागु होनोब्ला बर'नि मोनसे गिबि एबा गिदिरसिन फोरबो होननानै जोङो साननानै लानाय जायो औ बे फोरबोखौहाय ओ माबोरैहाय फालिलाङो आंनि सेराव स
आनि सेराव सोंद'यै बुंना होनो हागोन ना नोंथां? औ नोंथां। बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर'आव बै बर'नि बर'नि सानजाफारियाव जोंनाव बैसागुआनो जोंनि गोदान बोसोर।
औ।
गोदान बोसोर र जोङो बैसागुनि ओ बैसागुनि सानसे सिगां एबा सैथोनि जोबथि सानाव जोङो मोसौ थुखैयो मोसौखौ बोरै थुखैयो होनोब्ला जोंनिया गिबियावनो मोसौखौ बायजोआव गलिनिफ्राय बायजोआव लाबोबाय बायजोआव लाबोनानै जोङो बिनिफ्राय जोङो गुबुन बिफां लाइफां एबा जेरै थाराय ओम थाराय दिग्लि गुटि ओम थाव दिग्लि गुटि ओमफाय हाइजें फान्थाव लो पानि लाव बेफोरखौ लानानै जोङो बेमो माला सुयो मोनसे आरो ओम बेफोर मालाख खौखौ जोङो ओ जोंनि उखुम सा सा गानहोयो आरो मोसौखौ थुखैनायाव जोङो जों गिबियावनो मोसौखो थु थुखैनायाव जोङो हांगार लायो एबा साराय खिथौनि एबा ओ ओं त तस बेतारि खौ लानानै जोङो
औ नोंथां।
हेलौ। खोनादों नोंथां। बे ओ हांगारखौ लानानै थाव गुबै
हेलौ। हेलौ।
मा जाखो बिराद रायजागोन नों सारदो।
अब्ला
सारदो रायजागोन मोजां रायलाय। अब्ला जोङो बे बे मिनिबायथायोलै। अब्ला जोङो बे हांगारखौ लानानैहाय मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो फोननानै होनाय जायो जाहाथे बे मोसौखौ जोङो गोदोहाय जोंना आबै आबौमोनहा लानदां जायगायावसो एगारना होायोमोन नालाय अबोब्ला बे समावहाय जोंना गोबां ओनसोलावनो जोंहा हाग्रा बंग्रा दंमोन बे हाग्रा बंग्रायाव जोंहा मोसा सिंह एबा मोसा लख्राखौ जोङो नुनो मोनोमोन बे